औ नोंथां औ नोंथांजों। नोंथांना सम दं नामा? माने मोनसे आयदानिसायावल' सावरायनोमोन अ!
सावरायनो होन औ।
अ माने बैसागु फोरबोनि सायावनो एसे सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ-औ बैसागु होनोब्लाथाय जोंना। माने गोदो-गोदायनिफ्रायनो आसाम हादर बा जोंनि। ओ-ओ ओनसोलाव औ फालिबोगासिनो जों नङा होमबा? मोनसे फोरबो हिसाबै बैसागु बोथोर। खौ औ। बैसागु बोथोर हिसाबै जोंना असमिया जेनेबा ओ गिबि दान नङा होमबा नोंथां? गोदान बोसोर।
औ नोंथां औ।
बे गोदान बोसोर फैनायनि सिगां-सिगां माने जोंनि बर'। सुबुङाबो गोदो-गोदायनिफ्रायनो बे बैसागु बोथोरखौ औ। फालिबोदों एबा नेमखान्थि सोलिबोदों आरो नोंथां। जेनेबा बैसागु गोदान बोसोर। थोर मोननायनि सानसे सिगाङावनो जोंहा जेनेबा मोसौ, मैसो। ओ बैफोरखौ थुखैबोनानै जेनेबा जों। मा होनो मोसौ-मोसौनि दिन हिसाबै ओ औ फालिबोदों नोंथां।
औ नोंथां।
औ जेनेबा बैसागो ओ से-से। ओ से खालार मोननायनि सिगाङावनो जोंना औ
गोबां थाव
औ ओ मोसौफोर थुखैयो जेनेबा ओ गिबियाव जों थाराय ओ दिग्लिलिथि ओ हालदै ओ ओ लाव फान्थाव बैफोरबायदिजों जोंहा हाना लानानै ओ ओ माला सुना लायो नोंथां माला सुना लानायनि उनाव ओ खोमसि खोमसि जेनेबा फुङावनो जोंहा ओ मोसौ बिलो बेफोरबायदियाव जों थुखैनो लाङो नोंथां बे थुखैनो लांनानै नोंथां ओ बे दिनखालि जोंहा गोदान गोदान फागाफोर जेनेबा गोदान साफिदि जेनेबा गोदान फागाबो ओ खालामनानै लायो नोंथां बेनो बिदिनो मोसौखौ जोङो ओ बायदिसिना थफा थफि गाब होनो जेनेबा जों साराय बा खान्था खिथौनि हांगारखौ हहुननानै औ थाव जानाय थाव फोननानै बेवहाय औ बेवहाय जों ओ हांगारजों गिलायनानै जोङो मोसौनिाव फथा फोननाय जायो नोंथां फोननानै बिदिनो मोदोमफोरावबो फोनो लोगोसे जों मोसौखो थुखैयो थुखैनानै बे दिनखालि जों मोसौखौ हगारनानै होनाय जायोमोन आगोलाव नाथाय दानि जुगाव गोबां आबाद थानायनि थाखाय जों ओ दिन्दाल होनो गोनां जायो आरो नोंथा आ गोदो गोदाय जों अरना होयोमोन नाथाय दाना ओ आबादफोरखौ खहा खालामगोन बिदिहाय जागोन होननानै दिरुं होनांगौ जायो आरो नोंथां बेखौ बिदिनो जों थुखैखां लोबखां जों जेनेबा ओ मोसौखौ जों माबानानै दै सार ओ मोसौ थुखैनाय समाव जों बे फान्थाव बायदिसिना हानाय खौ सारै सारै बुङो जों जेनेबा लाव जा फान्थाव जा ओ बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बिफा आइथा बायदि दाजा गेदेर गोलाव जा बेफोरबायदि जों ओ मेथाइ खननानै मोसौखौ थुखैयो आरो नोंथां लोगोसे मोसौ खौजों दिग्लिलिथि बा थारायजों एसे बुज्राव बुज्राव होनानै लाङो आरो नोंथां
औ बिदिनो मोसौफोरखौ थुखैखांनानै जोंहा ओ मोनसे नियमबो खालामबावनाय जायो जेनेबा गुबुन मोनसे नखरजों बा जों गुबुन मोनसे नखरजों जा माने ओइ ओ बे बाउनायाव थारमाने माला सुनायखौबो दोंनै दोंनैहाय ओरै सोलायलायनाय नुदोंमोन आरो जों थारमाने सोलायलायनाय नेम दङ आरो जोंनि ओनसोल जोंनि गामिफोराव बिदिनो बे ओ बे बिदि मोसौ थुखैखांनानै जोंना फैनानै न'आव ओ न'नि साफोराव बो जेनेबा एसे बेखौ सारलायो जेनेबा न' न' सायाव सारनानै होयो नोंथां औ बिनि उनावहाय ओ बे मालाखौ जोंना ननि खामसालिफोराव आरो मोसौ गलिफोराव दोंसे दोंसे आलायनानै होयो नोंथां बाख्रि बेफोरावबो इदिनो थिग बे ओ से थारिखाव जोंना औ गोबोरखिजों न'फोरखौ सोरगिदिं ओरैहाय लिरो आरो नों
औ
अ बिनि उनाव बे से थारिकआ जोंना जाहैबाय ओ मानसिनि दिन ओ बै सानखालि जोंना ओ न'खरफोराव दुगैस्रां लोबस्रां ओ फुओउम पुजा जेनेबा न' खराव पुजा होयो आरो नोंथां पुजा होनायनि उनाव ओ गेदेर उन्दै गासैखौबो मान बावलायो जेनेबा लोगोस से बे दिनखालिनो जोंना ओ फुजा बावनायनि उनाव ओ न'खरफोराव इसे ओ ओ जानाय लोंनाय बा पुजायाव ओ बावखांनायनि उनाव एसे नेम खालामो आरो बा गामिनि न' सासे सानै न'खरफोर मानसिफोरखौ लिंनानै एसे जमायै जाज्लायो आरो रायज्लायलायो मान बावलाय
औ
औ बेनि उनावहाय जेनेबा
औ
ओ बैसागु मोसानाय फोरबो जेनेबा जोंना ओ सप्तासे लाखिनाय जायो नोंथां ओ सातबि औ खातदिन लाखिनानै बे बैसागु आव जोंना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाइ ओ गासैबो रंजायो आरो ओमफाय ओ खाम जथा सिफुं ओ सेरजा बैफोर ओ दाम ओ दामबग्राफोरखौ लानानै मोसानो न'खर न'खर मोसानाय नुनो मो लोगोसे आथिखालाव जों इलेक्ट्रनिक्स मिउजिक ओ बक्सफोर लानानै मोसानायखौबो नुनो मोनो नोंथां नाथाय ओ बैफोर ओ आ मिउजि इलेक्ट्रनिक्स बक्सफोरा जों बर' हारि रिनि थाखाय एसे खहा लाबोनाय बायदि नुनो मोनो आरो नोंथां दा ओ बिफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायनोबा नोंथाङाबो एसे फोरमायनो हागोन दे नोंथां
नोंथाङाथ' औ नोंथाङा आंनि सिगाङाव गोबाङैनो बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो बिनि सोमोन्दै आंनि सिगाङाव ओस सुंद'यैबाबो फोरमायलांबाय ओ आंबो जोंनि जोंनि ओनसोलाव माबायदि बैसागु फोरबोखौ फालियो बेबायदि फोरम ओ फोरमायलांनोसै नोंथांनोबो जाहाथे नोंथांमोननिजोंनो जोंनिजोंबो दासिमबो एखे आं नोंथांनि बुंनायनिफ्राय खोनानो मोनबाय दायो आंबो नोंथांनो फोरमायनिसै जोंना बैसागु होनोबाथ' जोंहा मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय बोथोरजों आबाद मावनायजों बैसागु बोथोरा बेयो बैसागु फोरबोआ जेरै आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे फोरबो जाहैबाय बर'नि बियो मोनसे देरसिन फोरबो हिसाबै जों बयबो फालियो बिखौ ओ बैसागो फोरबोआ जोंहा सैथ्र' दाननि जोबथा खालारनिफ्राय जागायो मानो होनबा बेखौ जों सैथ्र' दाननि जोब था खालारखौ जों मोसौ बैसागु होननानै मिनथिनाय जायो जों मोसौ बैसागु समाव जोंहा ओ जों बर' सुबुंफोरा मोसौफोरखौ इदिनो बिलो एबा दैमा फुख्रिफ्राव लांनानै जों थुखैहैयो थुखैखांनानै जोङो बेयाव सिबिं सेरेब एव नानै लांखायो सिबिं सेरेबखौ जोङो एवनानै जों मोसौखौ थुखैखांनानै बेखौ लामा लामा ओ सार नानै लाबोयो मोसौनाव आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा मोसौ अबे समाव बा लावथिजोंफोरजों बुनो मोना जोंहा दि दिलिथि आरो रायदों फोरजोंसो जों मोसौखौ बुनो मोनो आरो जोंहा बेयावनो मोसौफोरखौ जोङो बेयाव मोसौनि गोजाम दुरुंफोरखौ जोङो गारनानै गोदान दुरुंफोर होयो आरो जोंहा बेयावनो मोसौ नो माखासे माला सु नानै गानहोनाय जायो जाय मालाफ्रा नोंथाङाबो एसे फोरमायलांबाय जेरै ओ लावनि फान्थावनि आरो बिदिनो बायदि बायदि जोङो माला सुबाय आलुनि जेरै ओज गोदोनि आबै आबौ मोना जोंनो फोरमायदों मोनदि बेबायदि गानहैयोबा मोसौफ्रा गोजौ गिदिर जायो बेबायदि बिदिनो होननानै जेरै मोनसे खुगा मेथाइ दंमोन जेरै लाव जा फान्थाव जा गिदिर गिदिर जा हानजा हानजा एर बिमा गायदे बिफा गायदे बायदि दाजा होननानै जोंहा मोनसे खुगा मेथाइ खननानै जों बेफोरखौ गानहोनाय जायो आरो नोंथां बे मोसौनि माबायाव मा गोदोनायाव बिदिनो जोंहा बेखौ गानहखांनायनि उनाव जोंहा मोसौफोरखौ जेरै साराय साराय खिथुनि हांगार जों बेखौ थाव गथांजों ओ लगायनानै जोङो मोसौनि मोदोमाव फुननानै होबाय बेनि उन जोङो मोसौफोरखौ बियो फुननायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जोंहा आंजाहाथे मोसौफोरा हाग्रा आव ओरै गांसो जाहैयोब्ला हाग्रानि जिब जुनारफोरा ओ गिनानै ओ खा खारो एबा मोसौखौ गिनानै जेबो खालामा बिनि थाखाय जोंहा बेखौ ओ फुननानै होनाय जायो बेबायदिनो जोंहा औ जेब्ला जों मोसौखौ हाग्रायाव गुरखांनो हरखाङो बेनि बिनि उनावनो जोंहा मोनसे जोंहा बर'फ्रा मोनसे फोथायनाय रंजि हाग्रानि मैगं-मैला जेरै सेजौ सेथाम मैगंफोरखौ जोङो खांनानै जायोब्ला ओ बेमार आजार सानाय सुनायफोरा हामो होननानै जों बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फोथायबोनानै जों दासिमबो बेखौ जानाय नुनो मोनो जेरै बेफोर मैगंफ्रा जाबाय जेरै खिफि बेन्दों मानिमुनि बिदिनो बायदि बायदि औ बिदिनो थाराय बायदि बायदि औ गोखा गोखै बिदि खांनानै जाबाय आरो खुथायनारा बायदि बायदि जोङो बेखौ खांनानै जाबाय ओ जानायनि उनाव जोंहा बे रिदिं खालिनो जोंङा आथिखालाव जों नुनो मोनसे बर'हा मोनसे संक्रान्ति सम जेरै मोसौ बिहुआवनो जों संक्रान्ति होननानै बुङो बे समाव जोंहा मोनसे जोंनि बर'निनो आसामनि सिङाव थानाय मोनसे हाजो दङ बे हाजो जेरै बावखुंग्रि हाजो बे समाव जोंहा ओ बयबो बे हाजोआव गाखोहोयो जाहाथे बे संक्रान्ति समाव मोसौ बैसागु समाव बे हाजोआव गाखोयोब्ला गावनि साननायफ्रा गासिबो जाफुङो एबा गावसिनि सोरबा मोजां मोननायफोरनि माबाफ्रा जाफुङो होननानै जों फोथायो आरो। मानोना बे हाजोआव गोदोनि सासे बावखुंग्रि सिख्ला दंमोन नै बे सिख्लाया बे हाजोआव गावनि गोसो थोनायखौ मोनैनि थाखाय बाज्रुमना थैदों। बेनिखायनो आथिखालाव बयबो बेखौ फोथायनानै जोंनि माखासे सुबुंफोरा मोसौ बैसागु समाव बे गा-गा गाखोनानै ओ गाखोहोयो जेरै बर'नि माखासे दोरोङारि गाननाय जोमनायजों लोगोसे ओ थांनानै आरो हौवाफ्रा गा थारै जेरै गामसा हिनजावा दख'ना बिदन बायदि बायदि दख'ना थावसि गाननानै गाखोयो आरो बेजों लोगोसे जा बर'फोरनि दोरोङारि दामजु जेरै बेफोरखौबो लानानै ओ गाखो होयो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बर'नि जौ जेरै दोरोङारि गनायथि मोननाय जौ गोरान जौ गिसि बेफोरखौ लानानै बाव रंजाहैयो बेबायदिनो जोंहा ओ जेरै मोसौ बैसागु एबा संक्रान्तिया जोबनानै थाङो दाना बिनि उनाव जोंहा ओ से थारिख बैसागदाननि से थारिख फैयोब्ला जोंहा माखासे गावबा गावनि ओ सुबुंफोरा जेरै गावबा गाव आनान गसाइखौ जायो जे जायखौ फोथायो बेखौहाय ओ आर'ज खालामो आरो उन्दैया गिदिरखौ मान होलायना